औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
अ आं नोंथांनिसिमबो गोजोन मिनाबिलिनि गाहाम हामनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां आङो बे जोंनि बर'नि दोरोङारि फोरबो मागोनि बादैसो नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना औ नोंथां।
जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि गेलेनाय होनना मा होनो फोरबो होनना बुङोबा गोबां दोङो नोंथाङा आंखौ मा होनो मागोनि दोरों ओ मा होनो बर'फोरनि दोरोङारि मागो फोर्बोनि सोमोन्दै फोरमायनो थिननायलाय आं फोरमायनो सानदों औ। ओ जोंहा मागो होनना बुङोब्ला बे मागो फोरबोआ जाहैबाय मा होनो ओ बर'फोरनि मोनसे आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो आरो नोंथां। बे फोरबोखौ गुबैयै बर'फोरा पुस दाननि था सान एबा संक्रान्ति दिनखालि फालिनाय जायो आरो नोंथां। ओ बे फोरबोआव मा होनो जोंनि बर'फोरा गुबैयै जानाय लोंनाय ओ बायदिफोरखौ बांसिन ओ बे फोरबोआव जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। नङा होनोबा नोंथां ओ बे फोरबोआव ओ मा होनो पुस दाननि जोबथा सानखालि जेब्ला संक्रान्ति दिन सानखालि ओ जोंनि बर'फोरा बेहाय मा होनो ओ गुबैयै जानाय लोंनाय लाहा फाहार खालामो आरो नोंथां जेरै मा होनो ओ लारु फिथा फिथा सौराय बेनिफ्राय जानाय लोंनाय जेरै बेदर अमा बेदर जौ बिदै बेफोरखौ बैदिन खालि ओ जानो थाखाय लाहार फाहार खालामो आरो बे मोनाबिलियाव बेबायदिनो न' न' गावबा गाव न'खर न'खर हो गोबां जायो आरो इफोरखौ नोंथां। औ बे थिग बेबायदिनो आरो बै सानखालिनो आरो दंबावो जोंहा मोनसे नेमखान्थि बेनो जाहैबाय मा होनो नोंथां ओ जोंहा मा होनो फिथा सौराय देरनाय जेरै जोङो बेहाय बे सानखालि मा होनो सोरबा सोरबा देयो फिथा सिथाव फिथा एन्थाब फिथा लावदुम बिदिनो लारु बिदिनो- गोबां बायदि बायदि रोखोमनि फिथाखौ सावो आरो नोंथां जेरै जोङो एनथाब सावनो थाखाय जोङो माइब्रा माइरं नांगो माइब्रा माइरंखौ जुदि अन देनानै जोङो एन्थाब फिथा थावनि सिथावखौ जों खावनोयो नोंथां। आरो जोंहा दंबावो मा होनो एन्थाब मा होनो एन्थाब फिथा एन्था फिथाखौ बेनो माइबनिफ्रायनो सावो नोंथां। बे माइब्रायावनो माइब्रादों मा होनो सिबिं एबा मिथाइ मा होनो गुरु मथाइ हो एबा गुर मेथाइनो खुसेरजों बानायनाय बेजोंबो सावनायखौ जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो लारुफोरखौ जों नालेंखरफोरनिफ्राय मा होनो सुजि बिदिनो बे जों बानायनाय जायो आरो नोंथां ओं बे ओ फिथाखौ गुबैयै जोङो माइ आबादफोरनिफ्रायनो बांसिनै मोनो नोंथां। आरो दंबावो बेबायदिनो मागो फोरबोआव मा होनो संक्रान्ति दिनखालि ओ माबा जाबाय नालाय मा होनो लावखार ओंखाम जानाय जायो नालाय सा खायफा थायबा बिदिनोहाय थाखाबा गामियाव आरो मा बै दिनखालि मा होनो फुंबिलिनिफ्रायनो मा होनो जोंनाव मोनसे नेमखान्थि दङ भेलागुर सावनाय। बे भेलागुर सावनायफोराबो बै दिनखालिनो बानायनानै ओ मा होनो बिनि न'खा नायो जेब्ला मागोनि से दान से खालार बै से सानखा खालार हारि बे मा होनो बेलागुरखौ फुंबिलियावनो ओ खाना ओ सा लावखार ओंखाम जाखांना हर थानाय जायो नालाय नोंथां बे दिनखालिनो मा होनो से थारिखै फुं बिलयावनो सिखारनानै दुगैयोय लोबै दाउखा नुहैसिगावनो सान ओंखारोसै आं दुगैनानै मा होनो बे ओ मा होनो ओ बेलागुरखौ सावनाय जायो आरो नोंथां बे सावनानै बेबायदिनो जोंनाव मोनसे नेमखान्थि दोङो बे बे नेमखान्थि बायदिनो बे फेलाफोरखौ सावनाय जायो आरो नोंथां फाय बयबो सोरांबा बेयाव गासैबो सुबुंफ्रानो गामिनि मा होनो साव अरसायनो फैयो आरो नोंथां। बेनि गेजेरजों जोंहा मोनसे दोरोङारि माने नेमखान्थिखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां आरो दंबावो बेबायदिनो बेथांखालि जेब्ला सावखांनानै न'आव फैगोन फैनानै मा होनो ओ गेदेरखौ सिबिनाय बे दिनखालि ओमफ्राय मा होनो उन्दैनाव अननाय होननाय बायदि गोबां हाबाफारि दङ बेफोरबायदिनो ओ फालिनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव औ औ नोंथां ओमफ्राय बेनि उनाव आनांगसनियावबो आर'ज गाबो नोंथां बेबायदिनो आरो सोरबा सोरबा माने बा गामिनि थानसालिफोराव थाङो थांनानै बिदिनो बोर लालायो गामिनि सुबुं खुलुमलायो आरो नोंथां बेबायदिनो रंजा बाजा बैदिनखालि दिनखौ मा होनो थां होयो आरो नोंथां बेनिफ्राय दंबावो आरो मा होनो बे मागो फोरबोखौ ओ जोंहा सानथामहालागै फालिनाय जायो आरो नोंथां जेरै मा होनो गिबि सेथिसा खालारखालि जोङो ओ फुंबिलायावनो सिबिखांबाय नालाय अनलाय अ अननायखौ गेदिररोखोम बायैखांनायनि उनाव मा होनो जोंहा ओ बे जोबखांनायनि उनाव मा खालामो ओय गोथैसिफोरनो एबा थैखांनाय सुबुंफोरनो बेयाव गोथै सि बावनाय जायो आरो नोंथां बे गोथै सि बावनाय नेमा जाहैबाय जों मा होनो जोंनि संनाय फिथा सौराइफोरखौ बै दिनखालि बावनाय जायो आरो नोंथां से खालार खालि गाननाय जोमनाय ओ जानाय लोंनायफोरखौ बे थि बुंनाय सुबुंफोरनोबो बावउनाय जायो आरो बेबायदिनो मागो फोरबोखौ सानथामहालागै फालिनाय जायो आरो रंजाबा जायोय। नोंथां ओ दा आंनि बुंनांगौआ मागो बिथफोरनि सोमोन्दै बेखिनियानो नोंथां। दा नोंथाङाबा आंनो नोंसोरनि ओनसोलाव ओ फालिनाय नेमखान्थि हिसाबै मागो फोरबोनि सोमोन्दैनो ओ फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
ओ जोंनाथ' मागो फोरबोखौ गिबियावनो ओ बै फुस दाननि जोबनायावहाय गिबियावनो जो जोंना न'खरनि सासे हिन्जाव मानसिया ओ ओरैबायदि खालामनाय जायोखि सोरांसै सोरांसै समाव दाउखा सिला सिखारस्लाबैयावनो जोंहा दा माबा खालामनाय जायो दाउखा सिला सिखारजोब बै बै समावनो मोनसे बाख्रि खानाय नेम दं नोंथां बा ओ बाख्रि खानायनि ओंथियानो जाबाय माने बाख्रिनि माइआ आबुङै थानाय बे आरो नोंथां। बे बाख्रिखौ बोरै खायो होनबा जोंनि न'खरनि गाहाय हिन्जावा खानांगौ जायो। बेखौहाय न'खरनि हिनजाव मानसिया जेरै बिमाफोरबो खानो हायो बिहामजो फोरबो खानो हायो बा बिसोर हायाबा जोंना जोंनि बिहामजोफोराबो खानो हायो आरो नोंथां। ओ जो नोंथां बेजोंनो लोगोसे जोंहा बै गय फिफां थाइजौ फिफां बिदिनो गुबुन गुबुन फिफांफोरखौबो जिगाबजों खाथेनायनि मोनसे नियम दं आरो नोंथां। माने बे औ नोंथां बेयो जिगाबजों खानायनि मिनिंआबो जाहैबाय जाहाथे बे गयखौ राव माने फिथाइया बुरजा थायो आरो। बेबायदि होननानै फोथायनाय जायो आरो बे बे खानायखौ राव बो नुनो मोना माने दाउसिन दाउला सिखारै समावनो बेखौहाय खानाय जायो नोंथां। बे बेयाव बेनो बाख्रि खानायनि नेमखान्थि नोंथां।
औ नंगौ नाम।
ओ बिनि उनावहाय बै दिनखालिनो माबा बै जेन'बा सौराय जानोबा माइ माइब्रा माइरंखौहाय सोमनानै दोनखानाय जायो। बे हरावनो आरो सानसे सिगांबो देनानै दोनखानाय जायो सोरबा सोरबा बे देनानै दोननोबा बिखौहाय लारु फिथा, लारु सिथाव बेबायदि खालामनानै जानाय जायो आरो जोंनि जायगायाव बांसिनानो बयो अबे लारु फिथा सिथाव बेफोरखौनो बांसिन जानाय जायो जोंना फिथाखौहाय माबाजों बे खुरै सोरबा सोरबा खेथ्लि मोखां बिदिजोंहाय सेब होलाय लायनो महर होलाय लायो आरो बिदि बिदि होनानै बानायो आरो लारुआथ' सिथाबनाय जायो एसे ओमफफ्राय बेखौहाय सिबिं होननानै बानायनाय जायो नोंथां आरो बै माबाखौ लारुआथ' एसे फिसा फिसा माबानानै ओ फिसा फिसा एसे दाब्लां दाब्लां खालामनानै सावनाय जायो आरो रिपेनफोरजों बा थाव गुबैफोरजोंबो सावनाय जायो नोंथां। जोंनियावहाय बांसिनानो ओ नारेंखल आरो बै गाजरनि लाद दुफोरखौबो दानि दिनावहाय बानायनाय नुनो मोनबाय नाथाय गोदोनि दिनाव थ' बैखौल' बानायनाय जायोमोन फिथा लारु आरो सिथाव। जोंहा बेयावहाय फिथा आरो लारु सावनायावहाय सिबिं खौहाय बांसिन बाहायनाय नुनो मोन्दों आरो सिबिंखौथ' जोंनि बर' फ्रा गोदोनिफ्रायनो आबाद खालामा नोंथां ओमफ्राय बे सिबिं जोंहा बाहायनाय जायो आरो बे फिथा लारु खालामनायाव ओरैनोथ' सिबिंफोरखौ बां ओमफ्राय जेरावबो बाहायनायखौ नुनो मोनामोन ओमफ्राय दमासियावहाय बे फिथा सावनायावहाय बाहायनाय जायो आरो लारुफोर सावनायाव
औ
आरो बै बिनि उनावहाय गोदोनि समावहाय न'खर न'खर मोसानाय नुनो मोनोमोन। मोन होननानै खोनानो मोनदों दाथ' दानि दिनावथ' जोंना न'खर न'खर थांनानै मोसाहैनाय जाला दा ओरैनो एसे खाथि खाला बांसिन न'खरनि मानसिजोंसो जालायनायखौ नुनो मोनो आरो फिथा ला रु सिथाव बेफोरखौ जोंनिथिंहाय सानथामहालागैनो फालियो जोंनिथिंजायबो नोंथां। दमासिखौहाय दमासिया जिहेथु जोंनि आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो नालाय बेवहाय ओ माबाखौ दम माइ माबा माइ गोदानै मोननाय जायोना नोंथां बै समावहाय बै समावहाय माने जेनिबो आंखाल गैयि जायो जोंनि बर' सुबुंफ्रा माइ माइरं जेनिबो आं आंखाल गैयि जायो बै समावहाय मानो होनबा गोदान मोनहैयो नालाय नोंथां आरो गोदोनि दिनावहाय मा ओ फिथाखौहाय एसे गिदिर गिदिरसिन सावोमोन होननानै खोनानो मोन नों दानि दिनावहाय एसे फिसा फिसा सावोनो आरो जोंनि गोदोनि आबैफोरा बुङो आरो ओमफ्राय जोंहा फिथा सावखौथ' बांसिन बै जोसा माइरंजों संबा साव माबाबा बानायोबा बांसिन गोथाव मोनजायो होननानै बुङो। आरो जोंहा माबायावथ' ओ सिथाव बा लारु सावनायावथ' सिथाब आथा गोनां माइरंखौसो नांखागौ हिसाबै जोंहा माइब्रा माइरंखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो आरो जोंनाथ' थाबग्रा माइरं होननानै बुंब्ला जोंना बेनो ना नङा होमबा? माइब्रा माइरङानो ओमफ्राय बे ओ बे माइब्रा माइरंखौबो जुदि जोङो सिथाव जानो बा ओ जोंनि जि माबा उवालाव देनायासो जायो होननानै बुङो आरो दानि दिनावथ' मेचिनफोराव होयोना नों नोंथां बिदिखौहाय बारा आथा थाया होननानै बुङो नोंथां। आथा औ नोंथां बे मिसिनाव होनाया आथाया रानलाङो होननानै बुङो। नोंथां औ नोंथां बेनो बेफोरनो आरो जोंनि बर'नि जानाय लोंनायफ्रा नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबायना जोंना?
औ नोंथां औ दे होमबा नोंथां गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ उनाव रायलायफिननो हागोन ना नोंथां औ।